हाल'' नोंथां औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे टपिकखौ लानानैसो सावरायनो आखाइयाव लादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना दान्दिसि सम?
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां।
आं बे टपिकखौनो लानानै सावरायनो सानदोंमोन जोंनि बैसागुनि बागै आरो बर' हारिनि बैसागुनि बागै बिनि बागैनो माबोरै बोरै मोस सानाय मुसुरनाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे बैसागुनि सोमोन्दै गिबियावनो एसे फोरमायना होग्रोदो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथाङा मोनसे जोबोर मोजां आयदाखौ लानानै आंजों सावरायनो नागिरदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा नोंथां बैसागो बैसागो होनोब्लाथ' बेखौ मिथियै रावबो गैया बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां जोबोर गिदिर फोरबो। आरो बैसागोखौ जों बर'फोराल' फालियो बे नङा। बैसागोखौ जोंहा ओरै एसामि-एसामिसफोराबो फालियो बिसोर बिहु बुंनाय जायो। नङा होमबा बेबायदिनो गोजान गोजान तामिलनाडुफोरजोंबो फालियोलै। इ-इ इसोरो बेलेग बेलेग नाम होयो बैसाखि बिदि होयो बैसाखि। नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि बर'फोरनिखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि माने बे बैसागुआ जोंहा बर'निबा बैसाग दान। ओ जोंनि बर'नि जि मोनसे गोदान दान बैसाग दाननिफ्राय जायो बैसा साग दाननि से खालारनिफ्राय। आरो जोङो ओरै इंराजि दानाव हमोब्ला बेयो एप्रिलनि जिब्रै जिबानिफ्राय बैसागोआ जागायो आरो। दा बैसागो बोथोराव जों बर'फोरा बयबो रंजायो बा जायो दुखु दाहाखौ बावगारो। आरो जिहेथु जों बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि बोसोरसेयाव जोङो बोसोरसेखौनो बेबायदिनो आबाद जोगोनार आबाद माइ आबाद मुसुर दालि खाला सबाय मथर बेबायदिनो बायदिसिना आबाद मावनानै जोङो बोसोर बारहो हरो। दा बेबायदिनो बोसोर बारनाय जों लोगोसे बैफोर आबादफोरखौ थिखोखांनायनि खुसियाव बैफोर आबादफोरखौ फाननानै मोननायनि खुसियाव। आरो गोदान बोसोरनिफ्राय जोङो गोदानै आबादखौ जागाय फिननो थाखाय बोलो बुथुमनायनि जि मोनसे खुसि बेखौ लानानैनो जोङो गोदान बोसोराव जि मोनसे गोदान बोलो फोराफिननो थाखाय जोङो बैसागो बोथोराव बयबो रंजायो मोसायो ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ जौनि आलि बे बायदि मोनसे थासारि जोंनियाव फैयो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बैसागोआ ओरैबायदि जागायो बैसागोनि जे मोनसे खान्थि बेखौ बुंनो नागिरदों आङो सैत्र दाननि सैथ्र दाननि जोबथा खालार खालि बेखौ मा बुंनाय जायो संक्रान्ति बुंनाय जायो आरो। संक्रान्ति आरो बे संक्रान्ति खालि जोङो सुबुंफोरा मा खालामो जों बर' सुबुंफोरा बांसिनै मा खालामो बे बायदिनो हाजो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो सेजौ सेथा मैगं थाइगं गोखा गोखैखांनानै जोङो गोखा गोखै मोनसे जानाय हाबाफारि लायो। आरो बेखौ जोङो फुंखा जानाय होननानै बुंनाय जायो आरो। आरो बे गोखा गोखैखौ जायो होनोब्ला मानो जायो मिथिगौ नङा हा नोंथां। बे गोथ गोखैखौ जायोब्ला म मा होनना फोथायो जोंनिया मानो होनोब्ला गोखा गोखै हाग्रानि मैगंफोराबो मोनसे जाथोसे दोरोङारि मुलि नालाय बे मुलिफोरा जाहाथे जोंनि बोसोरखौ मोजां मोजाङै थाङो जोंनियाव जेबो बेमार आजार जाहोआ नङा होमबा। बेनि थाखायनो जोंनि सुबुंफोरा बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो नोंथां। दा बिदिनो सैथ्र' दान जोब खथा खालार संक्रान्ति थांबाय गोखा गोखै जानाय थांबाय बेनि उनाव से खालार फैबाय। बे से खालार जानाय लोगो लोगोनो बेयाव मोसौ बैसागु होननानै जोङो मोसौ बैसागु फालियो। दा मोसौ बैसागु फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिहेथु मोसौआ जोंनि आबादारि लोगो नङा होमबा।
औ नोंथां।
जनानै लोगोखाय जों बिसोरखौबो जोङो बैसाग बैसाग बोथोर बा गोदान बोसोरनि मुङै जों बे बिदिनो गोदान गोदान गोदान देलायहोयो गोदान गोदान माबा थागा होयो आरोना। बे मोसौ बैसागो खालि मा खालामो जोङो मोसौ बैसागो जानायनि सानसे सिगांनो जोङो गामिफोराव लाव फान्थाव दिग्लि बिलाइ दालाय बेबायदि बुथुमो आरो। बे बायदि बुथुमनानै मा जायो जोङो बेखौ फुङावनो मोसौ बैसागो माने बैसागनि से खालार खाारि बिदिनो लाव फान्थावफोरखौ हायो जोङो हालदैफोरखौ हायो हानानै जों बे बायदिनो मोनसे माबा माला सुयो आरो आरो माला सुनानै बे बायदिनो जोङो देग्लिलिटिनि दालायफोरखौ जोङो न'नि उखुमबा रान्दाफोराव जोङो इदिनो खेथाबनानै जोङो बेयाव बै माबाफोरखौ आलिनानै दोनो आरो बे माला सुनायखौ लाबव फान्थावखौ बेनि उनाव जों मा खालामो मोसौ गलिनिफ्राय होहरनानै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि माखासे ओ गान खनै खनै जोङो दिगलिलिटि दालाइजों बुज्राव बुज्राव ला-जोङो बे मोसौफोरखौ दैमा फुख्रिफोराव जोङो थुखैहोयो थुखैखांनायनि उनाव जोङो बिसोर जमा खालामो बेबायदिनो थुखैबाय थानाय समावबो जों लाव फान्थाव सारनानै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरे बोसोरे एरबाय था बेबायदि होननानै जोङो देग्लिलिथिजों बुज्राव बुज्राव थुखैयो आरो थुखैखांनायनि उनाव जों बिसोरखौ गोदान फागाजों खायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ फोथार दुब्लिफोराव गांसो जानो थाखाय जों हगारनानै होनाय जायो। नोङा होमबा नोंथां? आरो बेनि उनाव नै खालारनिफ्राय फैबाय मानसि बैसागो फैलायबाय नोंथां ना? दा नोंथाङानो एसे बुंनानै होदो नामा मानसि बैसागोनि बागै।
औ नोंथां मानसि बैसागु नै खालारनिफ्राय जागायो जोंना। बे मानसि बैसागु जों खायसे खायसेयाव गामियाव नुनो मोननो थाङो आरो जोंनिया से खालार आं जोंनि गामिनिखौ खोथाखौनो बुंनोसै से खालाराव जोंनिया जाहैबाय सेे खालाराव जोंना मा बरायनाय आरो बरायनाय जोङो फुजा होयो। बा इसोरखौ जोङो फुजा होबाय बाथौ बा जोंना ब्रह्म। बेयाव जों फुजा होबाय। गिबियावनो ओमफ्राय आर'ज गाबबाय आरो जों बैसागुखौ बरायग्रोबाय बिनिफ्राय जोङो मा जोङो से खालाराव बिमा बिफाखौ सनमान खालामबाय। खुलुमबाय ओमफ्राय गेदेरा उन्दैनो बोर होबाय। ओमफ्राय गेदेरखौ खुलुमबाय बिदि आरो अननाय होबाय बि अननाय जासिलायबाय। बिनिफ्रायसो नै खालारनिफ्रायसो जोंना नै थाम बिदि खालारनिफ्रायसो गामि गामि रंजानाय मोस थानाय जायो गथ'फ्रा इदिनो मोसासिगोन खाम जथा लान नानै सिफुं सेरजा ओमफ्राय थरखा इदि दामनानै गामि गामि मोसास सिगोन गथ'लाय बोरायलाय बुरिलाय बिदिनो सेंग्रा सिख्लालाय बिदिनो जोंनि मोसानाय बैसागु मोसानाया गोदोथ' मास मोनसेमोन दा आथिखालाव जों नुनो मोनसै स्नि सान आरो स्नि सान मोसानाय नुनो मोनसै आरो। बे बैसागु मोसानायजोंनो जोंना मिथिंगायारि सोमोन्दो गोनां आरो। जेरै बिफां लाइफाङा गोरलै गोरलै बैसागनि अखाजों गोरलै गोरलै बिलाइ खिलियो बेबायदिनो बैसागु मोसानायावबो जोंनि मेथाइफोरा गा सिबो बै बे मिथिंगाजोंनो फैजोबनाय आरो।
औ
सल' बे मेथाइफोरा गासैबो मिथिंगायारि मेथाइ गोजा ओमफ्राय बिदिनो मो नानै जोङो मा सप्तासे मोसानानै सातदिन मोसानानै जोंना बे खाना जायो आरो। ज'नो खाना जासिगोन। ओमफ्राय बिदाय होनाय जायो आरो बैसागु मोसानाया।
अ नंगौ नोंथां दे।
ओमफ्राय इदिनो मोसायो जों बैसागु होनबाथाय एखदम मोजां आरो जोंना मा इदिनो न'खर न'खर इदिनो जौ रोसिबो मोनलोंगोन आरो गेदेरफोरनो आरो उन्दैफोरनो नङा। गेदेरफोरनो जौ रोसि इदिनो माइब्रानि संनानै दोनखायो आरो जोंना बर' न'खरा। एसे एसे मोनलोंबा सो इन्ट्रेस्ट जायो नालाय।
औ
बांद्रायनि थाखाय नङा थोजासे नङा एसे एसे आरो माइब्रानि सोरबा सोरबा बिदि संनानै दोनो बिदिनो लोंनानै मोसागोन आरो इन्ट्रेस्ट आरो एकदम बैसागु होनोब्ला एकदम नोङो एकदम सिं गंनाय आबौ बोराइ बुरिबाबो एकदम नों ओइदिनखालि सिददा जागोन आरो। मोसानो एकदम गोसो जागोन आरो। बिदिनो मोसानानै जोङो समखौ हगार हरनो हायो आरो जों जेनेबा बैसागु जुदि जों बि बिनि सिगाङाव जुदि जोङो नांलाय खमलाय जादोंब्लाबो बे बैसागुनि गेजेरजोंनो जों गावनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनानै लानो हायो आरो मोसानायनि गेजेरजों रंजानायनि गेजेरजों जों बेयावनो दुखु सुखु बेमार आजार गासिखौबो बावगोमालाङो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया बैसागुआव मोनसे गोरोबलायनायनि मोनसे सोमोन्दो फोरबोबो बुंजायो आरो बेयो।
औ थारैनो नोंगौ नोंथां
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावदो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङानो बुंखालांबाय जि बुंनांगौ थारैनो नोंगौ बे बैसागनि से खालार खालि जि मोनसे जोंहा हाबा फारिबो थायो जे न'खर न'खर थांनानै उन्दैफोरा गिदिरखौ मान बावनाय आरो गिदिरफोरा उन्दैनो बोर जासिनाय बोर सारस्रिनाय आरो बे हाबाफारिया ओरैबायदि जायो फुङावनो दुगैखां लोबखां बेबायदिनो गाम सा आर'नाइ गस्ला गाननानै माने उन्दै उन्दैफोरा बेबायदिनो बिमा बिफाखौ खुलुमग्रोयो। बिमा बिफाखौ खुलुमनायनि उनाव बिबै बिबौदों बा बिसोरफोरखौ खुलुमो। खायसे खायसेया माने बेखौ मा होनो आर'नाइ बा गेन्जि गस्ला बा बिहु फालि बेबायदि होनानै फोरों मा खुलुमनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
रालायनानै जोङो बोर लालायनाय बा मान होलायनाय बेखौ मावफुङो आरो। आरो बेनि उनाव नोंथाङा बुंबाय थादैनो नंगौ माने बैसागो बैसागोआवबो बिदिनो जोङो रंजायो गामि गामि न'खर न'खर न'खर मोसाहायो आरो बेयाव जि खांनानै मोननाय रां बा माइरं बेजों जोबथारनायाव उनाव माने मा खालामो खानाफोरबो जायो आरो खावसेखौ खाना जायो आरो खावसेखौ मा खालामो बेबायदिनो इयुनाव रंजानो थाखाय गोनांथि जानाय बेसादफोर जेरै हारम'नियामानो जा सिफुङानो जा खामफोर जा बेफोरखौ बायनानै दोननायफोरखौ जोङो नुबाय थादों आरो आरो जों बेखौबो बुंनांगोन माने आवगोलनि समाव जों खोनायो बैसागो बोथोरखौ थामजि सानहालागै रंजायोमोन होननानै नाथाय आथिखालाव बेखौ नुनो मोनला। खब खम जाबाय आरोना खम खम जाबाय बेयो। आरो जोङो बेखौबो बुंनांगोन माने जि मोनसे दामनाय देनाय ओ बेफोरो आथिखालाव खम जाबोदों माने एसे सोलायबोबाय थादों आरो मानसिफोरा जोंहा गामि गामि नुयो खाम सिफुंजों मोसानायनि सोलाय जोङो बांसिन आथिखालाव बेबायदिनो दामग्रा लाउड स्पिकार लानानैसो जों मोसानायफोरखौ नुबाय थादों आरो नोंथां नङामा नोंथां
औ नोंथां मम दो
दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय नोंथां लाखिथ'नोसै नामा?
औ नोंथां नोंथाङा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय जाबाय गोजोनथों।